औ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा एसे सम दंब्ला जोंनि बर' आइजो फोरा फिसिनाय एम्फौ लाथानि सायाव नोंथाङा आंनो फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां हागोन
औ
नंगौ बर' आइजोफोरा जोंना गोदो गोदाय एम्फौ लाथा फिसिनायखौ जों जोबोर नुयोमोन नाथाय दानिया दानिया एसे खम जानो हमबाय बेबादिनो जोङो एम्फौ लाथा फिनानै बर' आइजोफोरखौ न'खर खुंनायबो नुयोमोन
औ नंगौ नोंथां
जोङो एम्फौ लाथाखौ माबायदिहाय फिसियो होनोबाथाय
औ
जोङो गिबियाव जोंनो जोलै नांगोन नङा होमबा जोङो जोलैखौ बेबादिनो हाथाय बाजारफोरावबो बेबादिनो फाननाय बर' आइजोफोरा फानो नालाय बेफोरनिफ्राय बायनानै बा गामिफोराव खायसे खायसे लायोना बेफोरनिफ्राय जोङो लाबोनानैहाय जोङो फियो आरो बेबादिनो जोङो जुदि फिथोबखौ लाबोयोब्लाथाय बे फिथोबखौ जोङोहाय खुन्दुङावहाय बिजिजों माला सुनानैहाय आलायना दोनो आरो आरो जोङो बिदै लाबोबा थ' बेफोरबादि खालामलायनाङा जोङो बे फिथोबखौ लाबोयोबाथाय बे फिथोबनिफ्राय ओ सिखिरि ओंखारगोन आरो ना बे सिखिरिया जेब्ला बि दै दैगोन अब्ला जोङो बे बिदैनिफ्रायनो जोङो एम्फौ लाथाखौ मोनो आरो ओ बे बिदै दै खांनायनि उनाव बि सिखिरिया गावबागाव थैजोबो बेनिफ्राय बिदैया साननैसोनि उनाव जेब्ला फिसा जागोन अब्ला जोङो बेखौ सान्द्रि बा दालाफोरावहाय जि बनानैहाय बेबायदिनो दोननाय जायो आरो आरो बेनिफ्राय बे इन्दि बिलाइखौ बिसिनो जानो थाखाय होयो आरो गोरलै गोरलैखौ बेफोर बायदिनो जोङो बेफोर बायदिनो जोङो इन्दि बिलाइखौ होयै होयै होनानै जेब्ला लाथा एम्फौआ देरगोन अब्ला जोङो बेजों समाननो एसे एसे रानाय बिलाइखौ होयो बेफोर बादिनो जोङो होयै होयै होनानैहाय जेब्ला एम्फौ लाथाया देरगोन अब्ला जोङो मोननोसै समावहाय ओ बेबादिनो मोदोमफुल बिलाइ बेफोरफोरखौ होनाय नुयो आरो आरो बेबादिनो जोङो इन्दि बिलाइ गैयाब्लाथाय जोङो खारंनि बिलाइ बा थास' बेनि बिलाइ बा गाम्बारि रि बिलाइ बेफोरखौबो जोङो होनायखौ नुनो मोन्दों आरो
औ नंगौ नोंथां
बेबादिनो जोङो बिसोरखौ जेब्ला देरगोन अब्ला दान्दा खानानै दान्दानि बैसां बेबादिनो थाखो थाखो लुनानैहाय जोङो आलायनानै दोननाय जायो आरो बिसोरखौ बेनिफ्राय नांगौ ओमफ्राय बेनिफ्राय जेब्ला बेयो गोमोन फैगोन अब्ला जों बे माबोरैहाय सिनाय मोनगोन नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो जों बिसोरखौ सिनायनो थाखाय बिसिनि गाबा एसे गोजों जायो आरो गोमो गोजों जायो बेफोरबायदिनो जोङो बिसोरखौ बिसोरखौ जोङो खोमा खाथियाव आखाइजों एसे सेख्रेब बेबायदि खालामनानैहाय खोनासङोब्ला बि स्रब स्र खोनायो आरो सोदोब खोनायो अब्ला जों बेखौ ओ थोबनो थाखाय जाबाय मोनफैबाय होननानै जों मिथियो आरो बेबादिनो जोङो बिसोरखौ दस्रा जायगायाव जेरैहाय औवा बिलाइ थाइजौ बिलाइ बा थालिर दंफांनि बिलाइ गोरान होनानैहाय जोङो होनाय जायो आरो जाहाथे बिसोरो बेवहायनो औ बिसोर बेयावनो जाहाथे बासा लायो आरो थोबो फिथोब थोबो बेनि थाखाय
औ
आरो बेफोरबादिनो जोङो जेब्ला बे फिथोब थोबगोन अब्ला जोङो बेयो साननै साननैफोर दोनो आरो बे थोबनो थाखाय बेखौ बेनि उनावहा जों बिनिफ्राय बोखायो बोखानो जोङो बे फिथोबनिफ्राय जेब्ला जिरगोन अब्ला जोङो एम्फौ लाथा मोनगोन बे एम्फौ लाथाखौ जोङो जोङो जानोबो हायो फाननोबो हायो बेबादिनो जोङो थोबखौबो जोङो खुन्दुंबो लुनो हायो बा फाननोबो हायो जोंनि हाथाय बाजारफोराव बेबायदिनो फानो नालाय फिथोब बेबादिनो जोङो बर आइजोफोर अ एम्फौ लाथा फिनानै रां आरजिनायबो नुदों आरो जेरैयबादि जोङो फिथोबखौबो जोङो खुन्दुं लुनानैहाय खुन्दुंखौबो फाननो हायो बा जि दानानैहाय जोङो जिफोरखौ फाननो हायो बेफोरनो जिफोरा बेफोरनि जिफोराथ' दानिया जोबोर बेसेन गोसा नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
बेफोरखौ खम नालाय
औ
बेबादिनो जोङो एम्फौ लाथा फिनायखौ नुयो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय एम्फौ लाथाफोरखौ फिसियोना नोंथां
औ नोंथाङा जेरैहाय होनदों जोंनि ओनसोलावबो जोंनि बर' आइजोफोरा एम्फौ लाथाखौ फिसियो आरो नोंथां ओ बे एम्फौ लाथाखौ गोदो गोदायनि सुबुंफोरानो जोंनि बर' आइजोफोरानो बेखौ फिसिबोबाय थायोमोन आरो नोंथां आरो बेखौ फिसिनानै बिसोरो गावनि आथिङाव गसंनो हायोमोन आरो
औ
एम्फौ लाथाखौ जोङो जेरै नोंथाङा होननाय बायदि गिबियावनो जोङो फिथोबखौ जोङो बिजि खुन्दुंजों जोङो फिथोबखौ ओ सुनानै जेनेबा माला रखम सुना जोङो इन्जुराव सिथाबना दोनो आरो नोंथां बिनि उनाव बियो सख्रि महर मोनो औ बिनि उनाव जोङो हियाव बेसो जोला नायनानै जोङो दोननाय जायो आरो हियाव बासथाब होनानै नोंथां बिनि उनाव बियो नोंथाङा होननाय बायदि बिदै दैया आरो बिनि बिदैयाथ साखा सा सिथाबनाय बायदिसा ना नोंथां बेनिफ्राय हियाव औ हिनि औ बेखौ जोङो हिनिफ्राय बोखारनानै काकस गुफुराव जोङो सुनानै दोननाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव बियो सानबा सानथाम ओ थानानै बियो फिसा फिसा गोरलै गोरलै एम्फौ जायो आरो नोंथां जेरै लाथा एम्फौ बे बे जायो आरो बे समावबो जों बेखौ हि हियाव दोननाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो बेखौ आ जेरै इन्दि बिलाइ खिलि दाननाय गोरलै बिलाइखौ होनाय जायो मानो होनोबा बियो गोरा बिलाइ जानो हाया नालाय नोंथां गोरलै एम्फौ बिनिखायनो जोङो इन्दि बिलाइ गोरलैखौ बेनो होनाय जायो आरो बिनि उनाव बियो एसे देरोब्ला औ नोंथाङा होननाय बायदि जोङो बेनो बिलाइ गोराखौ होनाय जायो आरो आरो बिबो गुस्लायबाय थायो आरो नोंथां औ बेनि उनाव आरो बियो एसे देरसिनोब्ला जों बिनो खारं बिलाइ गाम्बारि बिलाइ थालु बिलाइ ओ बि बिदिनो इन्दि बिलाइ गोरा बेखौ होनाय जायो आरो नोंथां आरो जोङो ओ जेरै बे एम्फौ लाथानि जेरै खिफोरखौ जोङो ओ खि हासुदैफोरखौ साफा खालामबाय थानानै होनांगौ आरो नोंथां जोबोर खियो नालाय बियो आरो बेखौ औ बेलेग न' मोनसे एस्रायाव दोनखायो आरो नोंथां ओ बे ओ एस्रा न'आव जोङो गुबुन बेलेगनि फैनायखौ जोङो हाबनो होआ आरो सोनाय जाया मानो होनोबा जेरै मोदोमनाय थाव लायोब्ला एसेयन लायोब्ला बिदिनो औ बिदिनो जोङो हाबोब्ला गुबुन मानसिया जेरै बियो ओ गोबाव थानानै बियो थैयो आरो नोंथां लोम जानानै बियो थैयो होननानै जोङो औ औ बिनिखायनो जोङो गुबुनखौ जोङो बे न'आव सोनाय जाया आरो नोंथां एस्रायै दोनखायो आरो लाथा एम्फौनि न'खौ औ बिनि उनाव आरो बियो जेरै जोङो बिनो इन्दि बिलाइफोरखौबो एसे मोजाङै सुनानै होनांगौ आरो नोंथां बेनोबो जोङो सुनानै होयो आरो बिनि उनाव औ दान्दा गायनानै जोङो जेरै इन्दि बिलाइखौ जोङो खाख्रावबो जेरै जमा जमा मुथा खानानै इन्दि बिलाइखौ जोङो बे दान्दा गायनायाव होनाय जायो आरो नोंथां। आरो बिनि सिङाव जोङो औ दख'ना सरियाखौ खानानै होनाय जायो आरो नोंथां। मानो होनोब्ला बियो जानानै गोग्लैयोबो नालाय नोंथां दब दबनो सिरियोबो नालाय गोथां एम्फौबाबो बेनिखायनो जों गाहायाव दख'ना खावला खानानै होनाय जायो आरो नोंथां दख'ना सुरिफोरखौ औ बेनि उनाव आरो बियो एसे देरो मोनोब्ला नोंथाङा होननाय बायदि सोरबा बे गोमोनफैबा बिनि खिनायफोरा एसे खम जाखायो आरो नों दां बियो आदारखौबो औ आदारखौबो जाया जायो आरो बिनि उनाव बियो स जेरै इन्दि बिलाइनि साजा दावखोलांबाय थागोन आरो नोंथां बियो मोन मोननो जाबा आरो नोंथाङा होननाय बायदि औ बिनि महराबो एसे आलादा जायो आरो। जेरै गोमोन नङिफोरनिया औ खाइमा औ खायमा स्रो स्रो जाखायो आरो नोंथां आरो बिनि महर आरो एसे गोमोरे रे गोजों जाखायो आरो नोंथाङा होननाय बायदि बिनि उनाव आरो जों बेयाव जेरै खादायाव जोङो जेरै थालिर बिलाइ गोरान बिदि उनाव आरो जेरै औवा बिलाइ गोरानफोरखौ जोङो खादायाव दोननानै बे गोमोनखौ जोङो बासि बासि हादायाव दोननाय जायो आरो नोंथां बिनि उनावनो बियो गावनि फिथोबोब फिथोब थोबनाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव आरो औ आरो बिनि फिथोबखौ जोङो बिजिरफिननानै जोङो बिनिफ्रायबो आलादा महरनि एम्फौ लाथाया गुबुन महर लाबावो आरो जेरै गोजा आथावख्रि जायो आरो नोंथां। गुबुन महर लाबावो बिनि उनाव आरो जों बेखौ जेरै जानायनि थाखायबो जोबोद गोथाव आरो नोंथां। जेरै जोङो थास बिथरिजोंबो जायो आरो नोंथां बिनि उनाव जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि अनला खारैजोंबो
आरो सिंग्रि मैगं सिंग्रि गोखै बेफोरजोंबो जों जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां आरो बेखौ फिसिनायाव जोंनि बर' आइजोफोरा जोबोर खस्थ जायो आरो नोंथां मानो होनोब्लाथाय जेरै जोंना खारौ बिलाइफोरा न'आवनो थाया नालाय जेरै बेखौ हाग्रा बंग्रायावसो नागिरनानै लाबोनांगौ जायो आरो जेरै इन्दि बिलाइफोराबो न'आव थानाया थोजासे जाया आरो नोंथां मानो होनोब्ला अब्ला बियो गोबां बिलाइ जायो। औ बिनो थाब थाबनो जों आदार होनो नांगौ नालाय नोंथां बिनिखायनो जोबोर खस्थ जायो आरो बेखौ फि नाथाय थेव थेवबो जोंनि बर' आइजोफोरा बेखौ गोदोनिफ्रायनो खस्थ खालामनानै फिसिबोयोमोन आरो नोंथां। मानो होनोब्ला बिसोरो बेजोंनो औ गावनि आथिंङाव न गसंनानै न'खर सालायनो हायोमोन आरो। जेरै बे फिथोबखौ जोङो फानोब्ला गोबां रां मोनो दानिया गोदोथ एसेबां रां नङामोन नोंथां जेरै थाइसे थाइनैयानो गोदोनि थाखाय ओमाय गोबांमोन नालाय दानियाथ बिदि थाइसे थायसे थायनै नंला नालाय नोंथां गोबां बेसेन गोसा जाबाय अब्लाबो जोंनि बर' आइजो फोरा बेखौ फिसिनायखौ एसे खम नुनो मोनो आरो नोंथां मानो होनोब्ला औ बियो जोबोर खस्थ जायो आरो दानि जुगाव। दानिया बाराय बिदि हाग्रा बंग्राबो गैला नालाय नोंथां खारुन बिलाइफोरखौ मोननो जोबोर खस्थ जायो आरो औ बिनि थाखायनो जोङो बेखौ बारा एसेबां फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां आरो जोङो जोंनि बर' आइजोफोरा बेखौ फार्मबो बानायोमोन आरो नोंथां गुबुन जायगायावसो ओरै फार्म बालायनायखौबो जों नुनो मोनोमोन एम्फौलाथानि आरो नोंथां बिनि उनाव आरो जोङो जेरै फिथोब बेखौ जोङो जोंनि बर'नि इन्दि सि बेखौ बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो जेरै इन्दि दखना फास्रा जोङो बे फिथोबनिफ्राय बानायनाय जायो आरो नोंथां ओ नोंथां होमबा दिनैनि जोंनि रायज्लायनाय समा एसेनोसै नामा नोंथां समाबो जाना फैबाय औ गोजोनथों औ